हेलौ
हेलौ
औ नोंथां खोनादोंना?
औ औ खोनादों
औ औ औ मा खालामदों नोंथां?
अ अ अ
बिदिब्ला जोङो ओ आयदा फारसे आवगायखा आवगायनो सै नामा!
जागोन नोंथां। फोरमायना होदों मा आयदानि सायाव सावरायगोन? मा आयदानि सा याव रायलायनो होनानै नोंथांङा कल खालामदों एसे फोरमायना होदो।
औ औ औ औ औ जोङो आयदा हिसाबै जोङो। दिनै जोङो ससियेल मिडियाखौ सावरायजायो नामा!
नोंगौ।
औ औ औ ओ नोंथाङा दा एसे फोरमायनो हागोन नामा ससियेल मिडियानि सोमोन्दै।
नोंगौ।
औ औ।
नंगौ जों ससियेल मिडिया होनना बुङोबाथाय जोङो मोनसे जिथु प्लेटफर्म होननानै बुंनांगोन जायनि जेरै जों गोबां जिथुनाखि जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो माखासे जोंनि जानाय जाथायफोर जायखौ बुङो जोङो जोंनि जिथु जानाय जाथायफोर बेफोरखौ जोङो जाय ज जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनो अबेबा माबा मोनसे जादोंब्लाथाय जों बेखौ ससियेल मिडियानि गेजेर जों मोनदोंथ' ससियेल मिडियानि गेजेर गेजेरजों जोङो माखासे बिथिङाव जौगादो होनना बुंनांगोन बा मा माखासे बिथिङाव जोङो गासिबो जादों होननानै बुंनांगोन
औ औ औ औ।
ससियेल मिडियानि गेजेरजों माखासे सुबुंफोरा एबा जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो रां खामायनायखौ नुनो मोन्दों। जों हमना ला ससियेल मिडियानि गेजेरजों रां खामानिखौ नुनो मोनदों जा ससियेल मिडियनि माखासे माखासे बिदिनो जाथायफोर खालामनायखौ। जों नुनो मोन्दों। जायनि जाहोनाव जोङो। ससियेल मिडियानि गेजेरजों माखासे निउसफोराव पेपारफोराव माखासे जोङो। बेफोरबायदिनो माखासे गाज्रि जा थायफोरखौ जोङो नु नुबाय थायो बा नुनो मोनबाय थायो।
औ औ।
ससियेल मिडियाया जाहैबाय ओरैबायदि मोनसे प्लेटफर्म मानो होनबा जोंनि जिथुनाखि जानाय जिथु जाथायफोर जिखुनु जाया मानो माबा मोनसे जिथु जाथायानो जानो अबा माबा मोनसे। प्रग्रामानो होन जिखुनु अबहाबा मोनसे गेदबो सुबुं लांखारनायानो होन सुबुं गोमानायानो होन जों ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो जोङो माखासे बुस्थुफोरखौ जोङो मोनफिननो हायो जेरै जोङो सासे सुबुङा जुदि गोमादोंब्ला जों ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो जोङो मोनफिननो हायो। नोंगौ। माबा मोनसे जोङो सारदों बाबो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो जोङो। सब बाथ्रा एबा खो थाखौनो जोङो मिथियो होननानै बुंनांगोन बे समाव नोंथांखौबो ससियेल मिडियानि सोमोन्दै एसे फोरमायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय।
औ औ नोंथां ससियेल मिडियाबाथ' जों मिथिखायो जिहेथु ओ जोंनि लाइफआव ओ दिनै गोबां गोहोम खोख्लैदों। ओ जोंहा गिबियावनो ससियेल मिडिया होनना बुंङोब्ला जोंङो ससि‌ ससियेल मिडिया गैयिनि समखौबो जोङो ओ एसे फोरमायजायो जेराव जोङो गोदो गोदायनि समाव जोंहा जेब्ला ओ बेसिबां जौगानो हायाखैमोन जेब्ला जों सानखांनो हायाखैमोन बा जोङो बेफोरबायदि जौगाथाखोसिम गाखोनो हायाखैमोन जाय समाव जोङो ओ गोबां खामानिफोराव जों फासेवनानै थानो गोनां जायोमोन गोदो-गोदायनि समाव जोङो बायदिसिना खौरांखौ दौ दैथायनायनि खोथाफोरखौ जुदि जों बुङोब्ला। जोङो गोदोनि समाव खौरां दैथायहरनायाव जेरैबायदि गोबाव सम लायोमोन। नाथाय दिनै जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोबोर गोख्रै जोङो ओ खौरांफोरखौ जोङो दैथाय हरनो हायो जोङो बायदिसिना जाथाय अबावबाफोर जुदि सिखावफोर जायोब्ला बा अबावबाफोर जदि मालाबाफोर मायबा ब्रिस बायदों बा बायदिसिना सुनामि जादों बा बांग्रिंनि ओ गेजेरजों बायदि सिना खैफोद जायो माब्लाबा बिल्डिं बायो बेफोराव जोंहा मायावबाफोराव माब्लाबा अर खामो ओ टाउन सोहोर नोगोरफोराव अर खामलाबायो माब ब्लाबा अब्ला बेफोरखौ जोङो गोदो-गोदायनि समाव हरखाबै मिथिनो हायामोन। नाथाय आजिखालि ओ दिनैनि समाव जोङो ओ मबाइल फन ओंखारबाय जेराव जोंहा ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो बेखौ लाइभ नुनो मोनो जे अबावबा माबा जाबाय दङ जाथाय अब्ला बेखौ जोङो ओ रै खाथि हानजानो जोङो थाबैनो खौरांखौ ओ हरनानै जोङो गोख्रैयैनो जोङो बेनिफ्राय मदद मोननो हायो बा रैखाथि खालामनो हायो दा ससियेल मिेडिया जोंनि गेजेराव बेफोरबायदिनो गोबां गोहोम खोख्लैदों जोङो स्पेसियेलि ससियेल मिेडियाखौ जुदि बुंनो थाङोब्ला जोंनि औ जा फरायनाय जोंनि जा बर' लाइमोनफोरनि फरायनायाव जोंहा ससियेल मिेडियाया बांसिन जोंहा गोहोम खोख्लैदों बांसिन जों ससियेल मिडियानिफ्राय जोङो ओ मदद मोननो हादों होननानै आं सानो आरो जेब्ला जोङो गोदो-गोदायनि खोथा बुङोब्ला जोङो गोदो-गोदाय जोङो जोंनि ओनसोलावथ' जेब्ला एल पि स्कुलफोरा दङ नाथाय बेफोरबायदि जोंहा मोजां स्कुल बा जोंहा मोजां जा सोलोंथाइ मोननांगौ बेफोरबायदि जोङो सोलोंथखौ जों गोदो मोननो हायाखैमोन ओ जिहेथु जोङो गोदो-गोदायनि समाव जेबो रांखावरि फैसा थाखानि आंखाल ओ जेबो आंखाल गैयामोन बेनिखायनो जोङो गामि ओनसोलाव थानानै जोङो जायो लोङो दुम-दाखाल खालामो लामा सामाफ्राव उन्दुना थायोमोन नाथाय दिनैनि समाव जोंहा रांखावरि गैयाब्ला जोङो जेबोखौनो मोननो मोननो थांला जों गामि ओनसोलावबो दिनै गोदोनि बायदि जोङो दाउ अमा फिसिनानै जोङो संसार जानो हालिया दिनै रांखावरिनि गोनांथि जाथारो दा बिनिखायनो ससियेल मिडिया ओरै बायदि बेवहाय मोनसे गोहोम खोख्लैदों जेराव ओ जोंफोरनि मानसिफोरा बर' सुबुंफोरा गोग्लैसोनानै थानो गोनां जादों जेबो रोङा जेबो इइुकेसन गैया जेराव ओ गोदान मुगाजों गोरोबनानै जोङो खायसे ओ बिजाबफोराव जों मोननो हायो रोंगौथि नाथाय बेफोरखौ जों बिजाबफोरखौ जोङो फरायनो रोङा जिहेथु जोङो सोलोंथाइनि जोंहा मोजां खुलि गैया जेराव जोंहा इनस्टिटिउसन गैया जोंहा स्कुल फरायसालि गैया जेबो ओ इउनिभारसिटि गैया बेनि जाहोनाव जों जोंङो गोबां गोग्लैसोननानै थानो गोनां जादोंमोन नाथाय ससियेल मिदिया मोनसे ओरैबायदि मोनसे प्लेटफर्म जेराव ओ ससियेल मिदियानि गेजेरजों जोङो बायदिसिना जोङो जोंनि नांगौ जानाय बा जोङो खायसे बाथ्रा जोङो मिथियै खोनाफेरि बायथ्राखौबो जोङो बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों मिथिनो हायो बा जों इउटुब मबाइलनि गेजेरजों बा गुगोल बायदियाव जोङो दिनै सार्च खालामब्लानो जों मिथिजोबो। दा बेनिखायनो जोंखौ ओरैबायदि मोन से ससियेल मिडिया दिनैनि समाव मोनसे हेल्प खालामदों जोङो जेराव खोनाफेरि नुफेरि जायगाफोरखौबो जोंङो ओ मोबाइल फोराव जोंङो सार्च खालामनानै बोनानै जोंहा नायनो हायो अब्ला जोङो बुहुमनि बायदिसिना खना खनलायाव जानाय जाथाय बा जों नु फेरि खोनाफेरि बायदिसिना जोङो गुबुन गुबुन ओ ओ जायगाफोर खौबो जोङो ओ नायनो हायो जायनि गेजेरजों जोङो गोबां जोङो ओ गियान बुथुमनानै लानो हायो आरो। जोङो ओ आवगायनो हायो ओ लोगोसेनो जोंङो बायदिसिना जोङो ओ सेल मेदियानि गेजेरजों जोङोनैहै जेथु रांखावरियाव ओ गोबां गोनां जायो रांखावरिनि संसार जानायाव जे जोङो जेबो खामानि जोंङो मावनो रोङाबा खायस जों बिजनेसनि बाथ्रा बुङोब्ला जों खायसे कम्पेनिफोरनि बाथ्रा बुङोब्ला जोंहा दिनै गोबां गेदेर गेदेर फैसा गोनां मानसिफोर दङ नाथाय बिसोरो बांसिनानो दिनै ओ ओ गेदेर गेदेर खामानिफोरखौ मावनो हाया एसेबां जोङो फिसा फिसा खामानिफोरखौनो मावनानै बिजनेसफोरखौ मावनानै सोलिबाय थायो। नाथाय जोङो बेफोर ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां खायसे बेफोरखौ ओ रोंगौथिफोरखौ लानानै जोङो ओ सिगां सिगां फारसे आवगायलांगासिनो दङ'। लोगोसेनो दिनै दिनै जोङो फरायसाफोर खोथा बुङोला गोदो गोदाय जोंहा जेबो मास्टारानो गैयामोन जेराव जोंहा सोलोंथाइ मोजां सोलोंथाइ दिनैनि समाव जोंहा मोजां सोलोंथाइ होग्रा जोंनि ओनसोलाव गैया होननानै बुंनांगोन जोंनि ओनसोल माने जोङो जा जोंनि बर' ओनसोलाव बर'फ्रा थायो जा जायगायाव बे ओनसोलाव दिनैबो मोजां सोलोंथाइ गैया नाथाय जोङो स सियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो बेफोरखौ ओ गोबां माबायदि समाव माबायदि बाहायनांगौ बेखौ खौ जोङो दिनैनि समाव मोजाङैनो बाहायनो रोंदों आरो जोङो सिगां फारसे आवगायदों दिनै दा बेफोरखौ जेबो मुलाम्फा जादों होननानै सानो आरोना। ओमफ्राय नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा जिहेतु ओ ससियेल मिडिया दिनै गोबां गोहोम खोख्लैदों मोजां गोहोम खोखैदों लोगोसे दिनै जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि समाजाव माबायदिहाय ससियेल मिडिया गाज्रि गोहोम खोख्लैदों आरो माबायदिहाय मोजां गोहोम खोख्लैदों बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नङा?
नंगौ नोंथानो जि नोंथाङा जिनिखि खोथा खोनादों ना नोंथां? हेलौ नोंथाङा जिथुनिखि खोथा बुंलांबाय बेफोर खोथाफोरा गासिबो सैथो। नोंगौ जोङो ससियेल मेडियाखौ जोङो नोंथांङानो बुंलांखाबाय नोंगौ जोङो मोनसे जुदिखि जों खौरां फोसावनो गोनां जादोंब्ला नोंथाङा बुंखांबाय जोंनि जोंनि जायायाव गोबां दैबाना ज जायो नंगौ। जोङो गोदनि दिनाव नंगौ जोंखौ खौरांखौ फोसावनो गोनांबाथाय गोबां असुबिदा जायोमोन नाथाय दिनैनि दिनाव जोङो इन्टारनेटनि मुगायाव बे वाटसपनि गेजेरजों माखा जोङो दसेनो जोङो माखासे खौरांफोरखौ जोङो फेसबुकनि गेजेरजों बा इउटुबनि गेजेरजों फोसावनो हायो जेरै जोङो दैबानानै दैबाना हमना जादों दिनै दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोराव जेरै दैज्लां बोथोराव आबाद मावनो हायाखै रानस्राव फोथार जादों बेफोरखौ जोङो खौरां खौ जोङो दिनैनि दिनाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो फोसावनो हायो नंगौ जोंङो ससेल मिडियानि गेजेरजों जों गोहोम दों होनोबाथाय जोंनि बर' समाजनि गेजेराव माखासे इखिनि जोंनि जि-जिथुनिखि लाइमोनफोरबा माखासे बिदिनो हाबा जाखानाय बिहामजोफोरा जाखासे माखासे मोजां मोनलायनायफोरदों जाखासे हाबा जा खानाय गुबुन दाबसे जायगायाव माने फिसाय गोनांखाजों खारखानाय बेफोरबायदि माखासे गोहोम खोल्लैनायखौ जों नुनो मोनो आरो माखासे खारनाय मारनाय बेफोरबायदिखौ जों नु मोनबाय थायो ससियेल मिडियानि गेजेरजों। ससियेल मिडियाखौ बाहायनो रों-रोङैयाबो बाय जादों होननानै आं सानो आरो नोंथां। नंगौ सेल मिडियानि गेजेर माखासे थोनखो जों फानलाय बायलाय जों बेफार खालामगिबो जों मावनो हायो ससियेल मिडियानि गेजेरजों। ससियेल मिडियानि गेजजोंबो रां खामायनो हायो जों। ससिल मिडियानि गेजेरजों जोंनो गोबां रोखोमनि जों खामानि मावनो हायो जेरै बान-बायलाय फानलाय जों खामानि मावनो हायो ससियेल मिडियानि गेजेरजों अनलाइननि क्लास स्लास जों लानो हायो। म-मबेलनि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां रोखोम जों खौरांफोरखौ सावनो हायो। गुबुन दाबसे जायगायाव थानाय सुबुंजों एबा सुबुंनो जों गोसो जाब्लानो जोङो भिडिअ' कलनि गेजेरजों जों रायलायनो हायो एबा जोङो मिथिलायनो हायो। जेरै जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि जिथुनि एरिया एबा थासारि खौ जोङो सारा बुहुमाव बा जोङो देखायनो हायो। नंगौ ससियेल मिडियाया ससियेल मेडियाया जोंनि थाखाय मोजां जादों होननानै आं सानो बा मोजां मोजां जादों होननानै सानो जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनै जोंनि फंबायफोरा एबा जोंनि बिनानावफोरा बिदाफोरा गोबां रां खामायनायखौबो जों नुगासिनो दङ। दिनिनि गेजेराव माखासे अनलाइन बे अनलाइननि एपफोरनि गेजेरजोंबो जों दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों रां रां खामायनो हायो। दे जोंनि फरायनायनि बेलायावबो जोङो माखासेखिनि हेफाजाब जादों होननानै बुंनांगोन जायनि जाउन जों न'आव थाननानो अनलाइननि गेजेरजोंनो माखासे जोङो क्लासफोरखौ जोङो मबाइलनि गेजेरजों लानो हायो। आरो जों माखासे माखासे बुस्थु बायनो गोनां दंब्लाबो माखासे जोङो एफ एफफोरनि गेजेरजों जोङो माखासे जोंनि नांगौ जानाय मुवा मुवा बेसादफोरखौ जोङो मबाइलनि गेजेरजों जों बायनो हायो बेनिखायनो ससियेल मिडिया एबा ससियेल मिडिया आं थाखाय जोबोद मोजां बा मोजां होननानै आं सानो बा ससियेल मिडियानिफ्राय जोङो एसे जोङो डेब्लब जादों होननानै बे समाव बुंनांगोन आरो जों जिखि लामा सामायनानो होन लामा सामायना होन जिनोखि जोंनि सोरनिबा प्रब्लेमानो होन बेफोरखौ माखासे जोङो खौरां फोसावनायाव जोबोद मोजां जादों होननानै आं सा नो आरो मोजां
औ औ आ नोंथांनिख्रुइ ओ नोंथांनिख्रुइ साबायखर औ बावहरबाय जिहेथु ओ मोजाङैनो फोरमायना होबाय नोंथांङा। दा जिहेथु जोंहा समाबो ओ इसेबां गैलिया। ओ बिदिब्ला दोनथनोसै नामा नोंथां?
जागोन नोंथां।
औ औ औ दे दे।